खोनादोंना नोंथां
खोनादो
नोंथांजों फन हरनायनि जाहोन जाबाय नोंथांनि नियाव एसे जानाय लोंनायनि बागै सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
जानाय लोंनाय बुंब्लाथ जों बर हारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमना जानायखौ नुबोगासिनो नङा होमबा नोंथां
औ
बेबायदिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय थास बिबार दिंखिया थासबिबार थास आयथें बेदर बिलाइ गासिखोबो जानाय जायो नङा होमबा बेबायदिनो थास बेदरखौ बिदि जावना लाबोनानै बेबायदिनो बिगुरखौ सैनानै बा खायफाया खारैबो जायो बा रुना जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो बे थासआ ना नाजों जानाय खौ नुनो मोनो आरो बांसिन ना गोथांबा साबसिन जायो बेबायदिनो बिबारखौबो जायो खारै-खारै बुंब्लाथ जोङो बेबायदिनो आथिया थालिरनि जेरै मादाखो जोङो जावनानै बा फस्ला खौ जिरनानै जेरै फोराननानै खारै-खारै बानायो फोरानना खारै बानायो बा सरनानै बेखौ बे रोसिखौ जोङो थासफोराव होयो खारै-खारै महरै बिदिनो खारै होनब्लाथ जेरै गोबां बे खारैखौ जों गोबां मैगं थाइगंखो संनानै जानाय नुनो मोनो हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय जारि बिलाइ बा खायफाखौ जोङो मैथाखौ खारैबो जानाय नुयो बा संना जानाय नुयो गुबुन गुबुन रोखोमै जानाय नुयो आरो नोंथांनि ओनसोलथिं बेबायदिनो अनला आरो सबाय नाफाम ओंख्रिखौ माबायदि एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ थारैनो हागोन नोंथां ओ अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला ओ गिबियावनो जोङो अनखौ सोम माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनांगोन ओ अनला ओंख्रि संनो थाखाय अन गुन्दैआ गोनांथार जाहैबाय नालाय उम गिबियावनो नांगौ बिबांनि माइरंखौ लानानै बेखौ दैयावहाय थाम थाम घन्टासो सोमनानै दोनगोन बेनि उनावहाय माइरं आ गुरै जायोब्ला बेखौ जोङो खेरखायाव सुखांनानै दोनगोन दै सरबनो थाखाय बेनि उनावहाय जोङो अनलाजों ज संनो माबा मोनसे नांगौ जा-जाहैबाय नङा होमब्ला
नंगौ
ओ औवा मेवाइबो लानो हायो दाउ बेदरबो लानो हायो ओम औवा अनलाजों औवा मेवाइ संनायखौनो खिन्थानोसै आं नोंथांनो। ओं औवा मेवाइखौ जोङो दाननानै लायनानै बेनि बिगुरखौ साफा खालामनानै। बेखौबो साफायै। बिगुरखौ लेमनानै हानानै लागोन बेनि उनावहाय ओ अर जरायना साराय सारायखौबो जाननानै बेवहाय थाव गुबै सेरनानै गिबियावनो औवा मेवाइखौ एवख्रामग्रोगोन आरो दै रानजासिम बेनि उनावहाय ओमफ्राय ओ बेयाव नांगौ बिबांनि खारैखौ होगोन। ओ खारैखौ माबोरै बानायो नोंथाङानो एसे सिगाङाव फोरमायलांखादोंमोन।
औ नंगौ,
उम बेनि उनावहाय जोङो ओ संख्रि होनानै दै होनानै होगोन बेनि उनाव जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला अनखौबो होनानै होयो बेनि उनाव नांगौ जानाय बानलु संख्रि सामब्राम गुफुर मस्ला-मस्ला मस्लिफोर जेरैहाय गरम मस्ला जिरा जाब्रां जालुक बेफोरखौ होनानै होगोन ओ जेब्ला थामजि थामजिबा मिनिटसोनि उनाव ओंख्रिया मोनो। अब्ला जोङो बेवहाय दुनन्दिया बा गंगार दुनन्दिया होनो हायो आरो। बेफोरबायदिनो अनलाजों मेवाइजों जोंनि बिथिंजाय संनाय जायो नोंथां। औ बेनि अनगायैबो नोंथाङा मा मा बुंलांदोंमोन ओ सबायजों साम'जोंबो होनदोंमोन नामा नोंथाङा? खोनादोंना नोंथां?